नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
अ मोजाङैनो खोनादों दा?
हा?
मोजाङैनो खोनादों दा?
औ मोजां खोनादों दे।
अ ओ दा नोंथांनि खबरा बोरै? हो?
नोंथाङा मा खालामदोंथाय?
दा आङो नै दंथ'यो नोंथां ओरैनो।
ओरैनो दं अ।
ओरैनो दङबा दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन ने?
हागोन नोंथां हागोन दे रायलायनो हागोन।
औ ओ दायो होनबा जोङो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनि ना?
रायज्लायनो हागोन दे नोंथां रायज्लाय जागोन।
औ। नोंथाङानो फोरमायग्रोदो दां।
अह! ओरैनोथ' मेसें बोथोर होननानै बुंब्ला ओइ गोरान आबाद मावनायखौनो जोङो बुंनाय जायो नङा होमबा? गोजां बोथोर बोथोर हाबनायनि सिगां समावहायजानि गोजां बोथोर बोथोरनि थाखाय जायनाखि आबाद मावो बे आबाद मेसें आरो दैज्लांजोंथ' मोननै रोखोमनि आबादल'सो मावखायो नङा होमबा
औ औ।
दैज्लांङाव माखासे मावबाय आरो मेसेङाव आलादा आलादा मोननैनिबो आबादा मानि बोथोरखौ नायनानै जुदा जुदा जायो नङा होमबा।
औ औ।
दा मेसें बोथोरावथ' जोङो फ्राय ओ माबा ओओरै बेखौ मा होनोमोनलाय भन्दि माबा भन्दि थ थाबाय जेनेबा भन्दिखौबो दाना मेसें बोथोराव दैजलांनिसो बियो भन्दिया बै मेसें बोथोरावायोङो गाहायै ओ लाइ लाफा जोंनि बर' न'खराव आरो औ कबि आलु
औ। जुखाम फोरना।
जुखाम फोरबो गायो गायनायालाय। ओरैनोथ' औ ओरै मा होनो बिखौ ओइ अल बेदर बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम समनि माखासे मैगंफोरखौ बर'फ फान्थाव बिलाथि फान्थाव गोलाबाव बेफोर गासैबो माने जों बर' मानसिफोराहाय मान मसे जों बेफोरावहाय गायनाय जायो आरो
उम।
दा बेफोर गायनायावबो आथिखालावहाय माने बोथोरजों सोमोन्दो गैयै बदि मोनलांबाय माने सोलाय ओमफ्राय आथिखालनि आबाद मावनाय रोखोमा मानि दैज्लां बोथोराव जेनाखि मोनग्रा आबाद बेफोरखौनो दाना मेसें बोथोर बोथोरावबो मानसिफोरा मावग्रा जाबाय गोदान मुगानि मान गोनोखो बेफोरनि आदब बाहायनानै आथिखालावहाय बेफोरबायदि आबादफोरखौ माने बोथोर गैयालासेनो माने मावनानै दिहुनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। जेनेबा जोङो मेसें बोथोरावनो ओ दैज्लां बोथोरनि खायसे आबाद मावै खायसे मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो मोनसै आरो। आरो दै मे नैबे दैज्लां बोथोरावबो मेसें बोथोरनि खायसे रोखोम मावनाय मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो मोनसै। दा जेनेबा ओ मुला फोर लाइफोर बेफोरबायदि मैगंफोरखौबो दासिमबो मोननाय जायो। कफिफोर जेनेबा दाथ' नै दैज्लां बोथोर हाबबाय नङा होमबा? दा बेफोर मैगंफोरा दा दैज्लां समावहायथ' जोंनि बर' मानसिफ्रा मावनाय जाया खिन्थु दा मावनाय जायामोन आरो गोदोनि समावहाय थ' दायो मानि बेफोर खौबो मावनायनि दिहुननानै हाथाय बाजारावहाय फालांगियारि नोजोरजोंहाय फाननायखौ नुनो मोनसै आरो।
उम उम
बोथोर ला लानानै बोथोर बै आबादफोरखौहाय
उम आथिखालाव गोबां मुलिफोरबो बाहायनाय जायोना जेनेबा अबबा बोथ थोरावहाय जायाबाबो आथिखालाव मुलि बाहायनानै जाहोनाय जाबाय गाससिबो आबादखौनो उम।
थारैनो दा बे मुलिनि गेजेरजोंनो दिहुननायखौनो बुंनांगोन आरो दा बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि देहायावबो माखासे मानि गोबां माने जेंनाफोरा नुजाथि
जेंना गोहोम खोलैयो
खोलैनायनि गेजेरजों जों
उम
दा बे गोहोम खोख्लैनायफोरनि गेजेरजोंहाय जोंनि मानसिफोरा माबायदि थासारिजों माने जानाय आदारनिफ्राय जोङो भुगिनांदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे मिथिगोन नामा?
ओं आथिखालावथ' बेबायदिनो गोबां रासायनिक मुलि बाहायनानै जायाखिनि मैगं जानाय बेफोरनिफ्रायनो जोंना फिसा फिसा बेरामनिफ्राय गोबां गिदिर गिदिर बेरामफोरबो जादोंबा जायो होननानै बुंनांगोन जोङो। आरो आथिखालावाय माने एसेयावनो एसे मानसिया गोबां बेराम जाग्रा जाबाय आरो जोङो सिखारजेननायनिफ्रायनो ओरै जेखि मुवा बाहाया गासिबावबो माने मुलि बाहायनाय जायो नालाय बिदिनो मैगं-थाइ गं जानाय-लोंनायफ्रावबो बेबायदिनो मैगं-थाइगङावहाय ओ जेनेबा खम समनि गेजेरावनो थाबै मोननाय बायदि थाबै देरनाय बायदि आरो एसेल' हायावनो फसलफोरखौ बुरजा दिहुननो नागिरनाय बेफोरबायदियावहाय माने बेफोरबायदि मुलि बाहायनायनि थाखाय जोंनि मानसिनि देहायावबो बेफोरो हाबलांफायो आरो जाहोनावहाय मानसिनावबो गाज्रि गोहोम खोलैयो। जेरैहाय ओ मोनसे मैगङावहाय जुदि देरनायनि थाबै देरनायनि मुलि होयोबा जेनेबा बिबार बारायनाय टाइमावनो फिथाइ थायनाय जायो आथिखालावहाय। जेनेबा ओरैनो मिथि मिथिंगायारिहाय गावसोर देरनाय बायदि देरनानै फिथाइ थायनांगौबा गोबां सम लायो बिसोरनोबो सम होनांगौ जायो। दा बेबायदिखौ फालांगियारि नोजोरजोंसो मावनाय जायो नालाय दा आथिखालाव। नेनो हाया जायो थाबै दिहुननानै थाबै फाननो मोननायखौ नायो। बेबादियाव मानसिनावबो गोबां गोहोम खोलैयो आरो। बिदि दा आथिखालाव गोबां बेरामफोर जानाय नुनो मोनसै जाय मेगननि बेरामानो होन उदैनि बेरामानो होन ओ बिगुरनि बेराम गासिबावबो माने गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनसै आरो। बेबायदिनो आरो एम्फौ जायैनि मुलि। बाहायो खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनागासिनो दङ आङो। थारैनो नोंथांनि बुंनाय बा बाथ्राफोरा नोंगौआनो नोंगौ गोजा।
औ। आरो हाग्रा थैनायनि मुलि बाहायो बेफोरजोंबो बारहावाफ्रा गुबुंले जायो आरो जोंनि थाखानाय हा हायाबो गुबुंले जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनिया दैयाबो गुबुंले जाफायो मानो होनबा बे मुलि सा सारनाया हा सायाव नांबाय हानिफ्राय सेरमायलांनानै दैयावहाय गोरोबहैफायो आरो। दा बेबायदियावहाय जोङो गासैबो बिथिङावनो बे रासायनिक हासारखौहाय मोनजाफानाय जाहैयो आरो बारावनो होन बारावबो जों हां लायो नालाय बाराव गोसारना थासिगोन हां लानायजोंबो जोंनि सोलेराव थांसिगोन आरो जों जाखिनि दै लोङो बे दैयाबो ओ बेयो मोजाङै सरजोबलाङाबा औ बेबायदियावबो मा जायो जोङो बेखौ मोनलोंनाय जायो आरो खिंसालियैबाबो। डाइरेक्थ' जो मुलिखौ मोनलोदों। बेबायदि नङा हासिंनिफ्राय लोंनाय दैबाबो। बे मुलिया हा सिङाव सेरमायलाङो नालाय।
नोंगौ।
उम। बेजों। माने जोंनि देहायाव गोबां गाज्रि गोहोम खोलैयो होनना बुंनांगोन आरो।
उ। थारैनो नंगौ।
हु।
थारैनो बुंनाय नों नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा नोंगौ। बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जोङो आथिखालावहाय मानि मानसिफोरा बुजिस'नो मोनै बेरामजों भुगिनांगोना।
अ औ। फाहामनो हायै हमदांनो हायै बेरामफोरा बेबायदियाव जायो आरो।
औ।
जेरैहाय दा ब्रयलारफोर बो खम समनि गेजेरावनो गोरलैयावनो बैसो रायैयावनो जेनेबा गिदिर मोदोम खालामनाय जायोना।
औ औ।
उम। बेबायदि जायोब्ला देहाया माने रायाखैनो स ओं बैसोआ रायियावनो माने देहाया जोबोर गिदिर जाबाय बेबायदियावहाय जोबोद लोरबां जाया होमबा जेरै मासे बयलाराहाय लोरबां जायो। गिदिर महराल'सो गिदिर नुयो नङा होम बा
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ।
खोनादों ना?
नोंगौ नोंगौ खोनागासिनो दङ आङो।
उम थिग बेबायदिनो मानसियाबो जायो आरो।
औ।
देहाया मोजां राफोद जाजोबला मेलेमारि बिथिङावनो होन मोजाङै साननो रोंला। बेबायदिनो जायो आरो।
सुबुंफोरनि माने फारफ्रोमबो बिथिङावनो एसेबाबो गोहोम खोख्लैगासिनो दं नङा होमबा जों
उम।
बाहायै बाहायै जों जे मैगं थाइगंफोरखौ जागासिनो। मैगं थाइगंफोरखौ दिहुनगासिनो दङ नङा होमबा?
उम।
बिथिङावनो माने एसे एसेबाबो। माने जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मा खालामगासिनो दङ खहा खालामगासिनो दं।
उम।
दा जोङो हानायमानि बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो बैफोर मेडिसिनफोरखौ बाहायालासेनो जोङो ओइ न'फोरनि हासार न'फोराव जोङो माखासे हासार मोनोना
औ औ।
औ जिबारि हासार जेनेबा ओरै गोबोर हास सारफोर नङा होमबा आरो माखासे बै
औ जोंनिया बेयावहाय ओं।
औ नोंथाङा माबा बुंदोमोन?
ओ खोनादोंना?
औ खोनागासिनो।
औ एम्फौ फोथैनो थाखायबो जोंनिया जिबारि बादि माखासे अर्गेनिक आद'ब बाहायनानै जोङो एम्फौ फोथैग्रा मु मुलि होननानै बुंनांगोन बेजोंबो मिथिंगायारि नेसारेलि बानायनो हा हायो। आरो हासारफोर खौबो जोङो इदिनो बानायनो हायो जिबारि हासार महरै जेरै गोबोरखि ना आरो बेबायदिनो एम्फौ एम्फौ जायैनि होनबा ओ हासुदैफोरजोंबो बा नायो होननाय
उम बै मोसौनि हासुदिफोरा माने मोसौनि हासु दैया ना बेयो बेफोरजों खालामनाय जायो आरो
औ जोङो बेफोरखौनो माने ओ नोजोर हो नानै जुदि रासायनारि हा सार बाहायालासिनो जिबारि आदबखौ बाहायनानै खामानि मावोब्ला माने जोंनि थाखायनो मोजां जा जागोन आरो बेखौ नुहुरो उम बेबायदिनो बानलु हाग्रा औ बेफोरखौ होनाय जायो।
उम जाथसिगोनदां आं नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय।
ओ ओ ओ जागोन दे।
उम औ औ